हेल' औ औ खोनादों उम
अ मा खालामदों दालाय
औ औ दङ ओ जोङो ओ जोंनि बैसागो रंजानायनि सायावनो सावरायनोसै नामा
औ जायो सावरायजागोन जे
ओ अ अ जेनेबा नोंसा दोनिया ओ बैसागोआवहाय माबायदि रंजायो फैस ओ बैसागोनि फार्स्नि रंजायो ना ना सेकेन्द दिनानिफ्राय रंजायो
आ बैस गुनि ना जों गामिनि आरोना जों गामिनिया ओरैनोथ' बैसागनि सैथ्र' सैथ्र' दिनावहाय मोसौ बैसागु खुंनाय जायो बिनि अखानायै एक थारिखआव मा खालामो आ न' न'खर न'खर जैग' होनाय जायो न'खर न'खर न'खर जैग होबा मा जायो माखासे मानसिफ्रा गामियाव अ न'खराव थानांगौ जायो नालाय ओंखायनो गामिजों ओंखारस्लाबनो हाया नालाय दुइ थारिखनिफ्राय ओंखारनाय जायो आरो जोंना
औ औ
सेरजा सिफुं लानानै आराम बोराय हान्जा सेंग्रा सिख सिख्ला हानजा बोराइ बुरि हान्जा सेंग्रा सिख्ला हान्जा बेबायदि मोननै हान्जा ओंखारनाय जायो आरो नोंङो नोंसिनियालाय
अ' जोंनियाथ' बाथौ नालाय जेनेबा जोंनियाबो सैथो दाननि। जोबथा सानखालि मोसौ थुखैबाय। बिदिनो ओमफ्राय बैसागोनि एक थारिकनिफ्राय जेनेबा मानसे बैसागु। खौ होनोना बिखालि माने जोंनिया। फुङावनो सिखारनानै दुगैस्रां लोबस्रां मोजाङै गासैबो माने बाथौसालियाव बाथौखौ साफा खालामना लाना बिदिनो आलारि बाथि सावखांनायनि उनाव। बिमा बिफाखौ एबा न'खरनि गिदिर मान बावो आरो, इदिनो सोरबा सोरबा मान बावनायाव हाय बिमा बिफानो होबाय गिदिरफोरनोहाय हौवाफोरनोबा गामसा सोरनोबा गन्ज आर'नाइ इदि होयो आरो ओमफ्राय, हिन्जावफोरनोबो सोरनोबा दखना ब्लाउस आर'नाइ बेफोरबायदि होयो। ओमफ्राय खुलुमगोन जाय खुलुमगोन माने उन्दै गथ' थ' एबा उन्दै इयो बेनो माने जोंनिया फैसा इबायदि होयो आरो। बेनिफ्राय सोरबा सोरबा थारिखालिहाय थुगि होयो बाथौआव, सोरबा सोरबा बे बिदिनो सिजौ गायफिननाय जायो आरो। बिनि बिखालि माने बैसागु रंजानो फैनायफोरखौ माने मोसानो होआ आरो। होयो नालाय, बेखायनो ओमफ्राय बिनि औ औ बिनि नेक्स्ट खालिनिफ्रायसो माने जोंनिया। मोसानायफोरा जाग गायो आरो बिदिनो जोंनियाव मोसानायाथ', सिगाङो मोनसे दलावनो मोसायोमोन माने। गथ' गथाय बोराय बुरै जमायै मोसायोमोन। थेवब्लाबो दा गोबां सोलायबाय आरो। आ दा नि गथ' इसा मोसायो आरो गिदिरनि गिदिर आरो गिदिरफोराबो आरो मोननै मोनथामसो दल जायो आरो सेंग्रा सिख्लाया ओ बेलेग आरो ओ ओरैनो सेंग्रा सेंग्रा गोजा बेलेग ओमफ्राय आरो बुरैफोरा बिदिनो बेलेक बेलेक मोसायो आरो नो गोबां सोलायबाय मोसानायफोराबो ओ सिगां आरा खाम जथा सेरजा सिफुं लानासो मोसायोमोन नालाय दानियाथ' खम नुनो मोनबाय ओरैनो मबाइल जों बिबायदि दामनानैसो मो मोसानाय नुनो मोनो आरो।
औ
अ
जोंथिंबो बिदिनो मोसायो मोसानाया ओमफ्राय फार्स्टनिफ्राय नों बुंनाय बायदिनो आरोना आं एसे सुंथाब सुंथाब सुंथाबै बुंदोंमोन आरोखि बैसागुखौ जोंनाबो एक थारिखआव जोंना जोंनि गामिया ब्रह्म धोरोम सिबियारि नालाय आ एक संक्रान्ति होनाय जायो आरो ना माबाखौ
औ औ जमायै जैग' ओरैनो गुबुन गुबुन निजा निजा न'खराव होनाय जायो
औ बेनोथ' माने संक्रान्ति खालिहाय गामियैनो ज' होनाय जायो आरो ओमफ्राय एक्सट्रा एक्सट्रै एक थारिकआव होनाय जायो एक्सट्रा एक्सट्रायाव एक थारिक होबाय ओमफ्राय नों बुंनाय बायदिनो जेनेबा गेदेरा उन्दैखौ उन्दैया माबाखौ गिदिरखौ बेबायदि खुलुमनाय बेबायदिनो गस्ला गामसा बिहाव बिखुनजो जेनेबा सोमोन्दो गोनां रिलेटिबसफोरनो जेनेबा फोरखौ बावनोनाय होनाय जायो बे बायदिनो बे बेबायदिनि थाखाय ओंखायनो मा खालामनाय जायो दुइ थारिखनि निफ्रायसो ओंखारनाय जायो फ्रि जाथारोब्ला आरो जोंना बांद्राय नोंसिनि बादि माबा ओंखार जाया बोराय बुरै हान्जा मोनसे ओंखारसिगोन सेंग्रा सिख्ला हान्जा मोनसे ओंखारसिगोन आरो ओमफ्राय गथ' गथायफ्रा गावबागाव एक्स एक्सट्रा मोसासिगोन आरो मोसानायाथ' जोंना जों गामिना खाम लागोन ओ सेरजा सिफुं लायो गरखा लायो जाबख्रिं लायो बेबायदि लानानै
माने ओरैनो ओ मबाइलजों मोसायाना नोंसोरनिया ओरैनो माने खुगाजों मे मेथाइ खनानै मोसानाय जायो आरोना?
औ खुगाजों मेथाइ खननानै दामनानै मोसानाय जायो आरो।
औ औ
दा बुस्थुआ बै-बैसागुखौ बेबायदिनो रंजाखानांगौ होननानै आं सा सानो आरो ।
ओ सिगांनिफ्रायनो इदिनो मेथाइ खननानै मोसाखायोमोन नालाय औ औ
साखायो नालाय औ दा जोंनि हारिमुखौ संरैखा खालामनो थाखाय बा जोङो दामग्रा दे ग्रा एक्सरा दंखायो जोंना बर' हारियाव । जों बेफोरखौ लानानैसो मोसानांगोन अब्लासो बेफोरो फारिनिफ्राय फारियै रो-रोंबोगोन आरो बेबायदि सोलिलांबाय थागोन आरो हारिमुखौ दिन्थिफुं फुंनाय जागोन आरो हारिमुखौ जों लाखिनाय बेबायदि माबायाव फैगोन आरो बेबायदि ।
अ ओ ओरैनो ओ सानबेसे रंजानाय जायो नोंसिनिया? औ औ जोंना गोबां सोलायबाय बिदिनो बेखायनो माने उन्दै उन्दै गथ' फोरा माने बेफोर दामग्रा ओ आगजुफोरनि मुंफोरखोनो मिथिनाय नंला ओरैनो माने ओ लेखा फोराव लिरना दोनबासो बेफोरफोरखौ नायबासो माने मिथिसिगोन जोंनियाबो इबायदि दङोमोन नामा इदि होनानै ओ नोंसोरनिया इफोरबायदि रंजायो नालाय जोबोद मोजां बिदिनो ओ उनालासिबो रंजालांबाय थाबा माने बर'नि सिनायथि लाखिनाया जोबोद मोजां । ओं ओरैनो सानबसे रंजानाय जायो ओ? औ
जोंनावहाय ओ सान सान ब्रै रंजानाय जायो जोंना माने सेंग्रा सिख्लाया सान नै बोराय बुरिया साननै जायो सान माने सान सेयावनो गिदिं
औ औ औ ओरैनो बेलेग गामिनिफोर मोसानो फैयोना फैया?
बेथ' गैला दै जोंनि एयावबो बेबायदि गुबुन जाय गामिनि मोसानो फैनाय बेबायदि नेम खान्थिया गैथ'ला खिन्थु गेदेर गोलाव मा बुंलांदोंमोन दै माने गोदो समावहाय माने गाव गावनि गामियाव आ मा थांनायनि अनगायैबो गुबुन जागायाव बिदिहैनाय गुबुन गामियाबो फैनाय बेबायदिखौल खोन्थायोमोन दै नाथाय बे गोमालांबाय दै बिदि गैला नोंसोर गामियाव दं नामा बिदि
औ औ जोंनियावथ' दङ बिदिनो ओ जोंनिया माने खाथि खाला गामिनिफोरा माने इदिनो मागिनो फैयो ओमफ्राय जोंनियाबो थाङो आरो बिदिनो ओ जोंनि खाथि खालायावथ' ओ ओरैनो दाब्रै जायगानि फैयो आरो गोबां बिदिनो फैनाय जायो माने ओंखारनाय जायो आरो इदिनो ओ सोरनियाहाय बैसागोआवहाय ओ ब्रह्म धोरोम नालाय ओ इफोरबायदि लामा गाथेनाय बा ओ बेबायदि गार्जा होनाय जायोना जाया?
जोंनियावथ' ब्रह्म धोरोमनियाव बिदि गैया खौ बाथौ धोरोमनियासो खालामनाय जायो खिन्थु ब्रह्म धोरोम निया जा माबा बे जयग'नि गेजेरजोंनो गासिबो जेनेबा गामिनि जानानै जयग' होयो आरोना जेनेबा फैबाय थानाय फैबाय थानाय दिनाव जा इयुनावहाय मोजाङै मोजाङै जेनबा बेमार आजारनि गैया जासे गामिया मोजाङैनो माने जौगानो हाथों बेमार आजार गैया जासे मोजाङैनो थांना थानो हाग थों आरो जेरैबायदि माने गोजाम बोसोर खौ ओ रंजा खुसि बा माने दुखु दाहाजों ओ मोनबोबाय बिनिफ्राय साबसिन हामसिनै माने हास्थायनानै बै माबाखौ बरायनाय जायो आरो बरायनायजों लोगोसे इसोरनाव आर'ज खालाम मोननाय जायो आरो बेबायदि बेबायदि खालामा नोंस्रा बाथौ धोरोम?
ओं जों औ औ ओ जोंनिया बाथौ धोरोमनिया दङना ओ बिदिनो ओ सोरनाबा सोरनाबा बबा बबेबा गामिनि माने बे गारजाखौ खेमबैबो होयोनो माने बोसोरसेयावनो ओ आरो सोरनिबा सोरनिबा खननै होयो अब्लाबो ओ जोंनियाहाय बेफोरबायदिनो माने जोनोब ओहो खनसेल' होनाय जायो जोंनिया लामा गाथेनो माने लाङा मारा गारजाया आरो ओम बिदिनो बि खालि ओ रायजोआवनो माने जयै माबा आर'ज होनाय जायो आरो जोंनिया बाथौ धोरोम नालाय ओ गामियावनो आर'ज दंखायो ना ओ गामिनि बाथौसालियावहाय फुङावनो उम गासैबो ओ सिखारनानै माने बोथिसे ओंखामबो जानाय जायो नालाय जोंनिया आ बेखायनो माने गासैबो न'खरनि साफा साफा ओंखारनानै ओ ज'यै खामानि मावहैयो ओ बिदिनो गोबां मैगं हानाय बिदिनो थागिनि जेबा फुजानि ओ माल बेफोरखौ मुवाफोर खौ साफा खालामनाय थौआरि लिरनाय बिदिनो गोबां खालाम आरो बिनि उनावहाय न'आव फैफिननानै आरो जोंनिया माने दोगारो नालाय बे खालि माने आरो बाथौनिफ्राय दै सारनोबो फैयोना बेखायनो माने न'फोरावबो थारस्राङो आरो न'फोरनिखौबो खाला म फैबाय बिदिनो सानजौफुनि जिनै बा से बाजिसोनिफ्राय ओ बिदिनो आर'ज गाबो आरो आर'ज गाबना आर'जखो अबा ओ दोंबा बबेबा दोंद' ओरै गाबो आरो आरज गाबनानै खुलुमबाय माने ओ रायजोनिनो गासैनिबो मोजां ओ हामलायनानै आरो बिदिनो आर'ज गाबो आरज गाब खांनायनि उनाव ओ जोंनिया आरो खेबसेबाव गामिनो माने गिदिरफोरखो माने खुलुमनाय मान बावनाय दंबयो आरो गाैसैबो बिदिनो खालामो ओ सोरनोबा सोरनोबा आर'नाइ होयो माने बिबानाव थानायफोरनो खामानि मावग्राफोरनो ओ इफोबायदिनो बिदि ओ मान उनु होखांनायनि उनावहाय ओ ओंखाम जानाय इफि दिनो थैगि प्रसाद जानायफोराे ओ बे लामा गाथिनो लां बारा गारजा हरावसो खालामनाय जायो बि खौ गासैबो ओंखाम ओ ओंखाम न'खराव जायालाफानो माने गोथाखौ इफोरबायदि माने संनानै ओ बे हैनांगो माने एसे एसे बिखोहाय लानानै माने हरावहाय ओ मोदाय हैैयो आरो मोन मोदाय हैयो मोदाय हैनायावहाय जोंनिया ओ दाउ नांगौ दाउ हैयो मोदाय होयोओ गामि गंसेयैनो होयो। होनानै माने ओ जोंनिया बे सानजाहा बे औ मोदाय होखारनाय मोदाय हो खारनाय दिनो सानजाहा ओ दैमा दोङो मोनसे बे दिमायावहाय गारहैयो आरो ओमफ्राय मा मा नेम खालामनाय जायो बेखौ मि मिथिया माने बेवहाय ओ हिन्जाव मानसिफोर थानाय जाया नालायबेयाव माने होैवा फोर गोजा थायो आरोगासैबो इनिफ्राय बेमोदाय होफैनाय समावहाय ओ लायेन फोजोंनो मोना सा बायदिसिना ओ खालामनो मोना होनो आरो गासिबो न' सिङाव हाबनानै लाइनफोरखौ माने अफ खालामनानै दोन आरो बिदिनो जोंनिया बेफोरबाय दि जायो आरो बाथौ धोरोमनिफोरनिया।
ओ
उम आ बिदिनो ओ नोंसोरनियाहाय माबायदि खालामबयो आरो? अ
धोरोमनिया एसे गोलाव जायोखोमा दां बांद्राय